हेलौ
औ हेल' नोंथां
औ ना
औ नोंथां खोनादों
औ जोबोद मोजां आं दा बे समाव नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदा सावरायनो होननानैसो नोंथांखौ गोसोखांनानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा बे समाव आसा खालामो ओरैनो दङ ने
औ नोंथां बे गाहामनि खोथा बियो नोंथाङा नोंथांनि आयदानि सायाव सावरायनो जिहेथु आंजों नागिरदों नोंथाङा आयदाखौ बेखेवलांदों
नंगौ दा आंनि सावरायनो गोनां नोंथांजों सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों बर' समाजनि गेजेराव गोबां माने बागान माने बागाननि थाखाय आबाद मावदों आरोना जेराव बागान होनोब्लाथ' जेराव गुवार मोनसे औ गुवार ओनसोलनि थाखाय गुवार ओनसोलथ' नङा सरि गुवार जायगायाव माने आबादफोरखौ मावदों आरो दा बेफोरबायदि आबादा मा मा जों बेनि बागैनो सावरायगोन दा अब्ला नोंथां आंनो एसे बेखेवनानै होग्रोदिनाय नङा होमबा
नंगौ नोंथां थारैनो
औ दा जों नुनो मोनदों बर' समाजाव सिगां समावबो जों नुनो मोनदों बर'फोरा जेरै जानो थाखाय बा फुजायाव होनो थाखाय गय फाथै बेफोरबायदिनि एसे एसे गायनानै लानायखौ नुनो मोनदोंमोन गाहायै दा मानो होनोबा गय फाथै होनोबा जोंहा जोंनि बर'फोरनि मोनसे आगु बाहायनाय फुजा जा फोरबो जा बाहायनायखौ नुयो जेरै हाबायाव जोङो हिनजाव गोदान लायनो थाङोबाबो गय फाथै लानानै थांनांगौ जायो बा न'खरनि फुजाफोरावबो जों गय फाथै नङाब्लानो जाया आलासि थांब्लाबो जोङो गयजोंनो बांसिनै गय जाहोनानैनो जों रायदावनाय जायो बेबायदिनो नाथाय आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव बेखिनिखौल' जों थाबथानानै थायाखै समजों लोगोसे बेनि जानाय जानायनि मानसि बिबाङा बांदों बे बेखौ नोजोर होनानै आथिखालनि बर'फोराबो जेरै गयनि बागान खालामनाय आबादखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां दा सानसेयावनो गय बागान होनोबा जोंनि बर' ओनसोलाव साहा थानाय जेरै गोबां हा थानाय जायगाफ्राव मोजां बिनि प्रफिट मोननायनि जाउनावनो दिनै नखर नखरफ्रोमबो बयनि- न' न' ब्रै बिगा बा बिगा गयनि बागानखौ जों मोननो हायो नोंथां दा आं बिनि खालामनायनि खार'ना बे माने जोंनि ओनसोलाव बेनि आबादा जोबोद मोजां जायो माने बोसोराव गोबां रां आरजिनो हायो जे जाय खामानिया नोङो गिबियाव गायजेननायनिफ्राय लानानै स्नि दाइन बोसोर गायजेननायनि दाइन बोसोर फोरखौ जों नेनो गोनां जायो बेनि सिगां जोङो एसे मेनटेनेन्स जेनेबा हाग्रा एवनाय बा, बेन्दों मानलांनायफोरखौ जों फोसाबनानै होनाय बेफोरबायदिखौ नोजोर लाखिनांगौ जायो।
थारैनो
औ आरो। ओ
आथिखालाव जों गयनि बेसेनखौ नोजोर होनानै नायोब्ला। ओ मोनसेयाव ब्रैरोजा बाजौनिफ्राय जागायनानै द'रोजा बाजौसिम। जों मोननो हायो। बोथोर आरो समखौ नायनानै मथा मथि ओ बे मोनसे गिदिर एमाउन्ट। बेनिखायनो जोंनि बर'फोराबो बेखौ आथिखालाव ओ जों रां आरजिनायनि सुबिदा होननानै बयबो न'खर न'खर जाय जेरै हागौ जेरावनो हा खालि थानाय बेफोर हाफोरखौ ओरैनो दोनाल'सै गय आबाद मावनानै ओ गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों। बेनि गेजेरावनो गोबां जोंनि बर' न'खरफोरा संसार जानायाव जेरै, गावनि फिसाफोरनि बिजाब फरायनायाव रां गोनां जानाय, बा गोनां जानाय हान्था मेलानि थाखाय गारि मथर बेफोरखौबो बे गय बागाननि फाननानै मोननाय रांजोंनो सोरजिनानै लानो हानायखौ जों मोनो ओरो आरो जायफोरनो हा हु माइ दोननो गोनां बेफोरबो बे गय बागाननि मोननाय रांजोंनो। आथिखालाव गोबां जौगानायखौ मोननो हादों। बेल' नङा नोंथां। बेयावनो थाबथानानै थायाखै जोङो आथिखालावनो, नुनो हाबावो जेरै, ओ
नंगौ नोंथां।
ओरैबायदि भारत सरकारजों गनायथि होजानाय जेरै भेनिला
नंगौ नोंथां।
दानि बिफां गायनाय जेराव बेबो जोंनि बर'फोरा आथिखालाव गायनो लादों। आरो जों हख'वायाबो एबार नैरोजा नैजिद'नि बाजेट जों नुनो मोनदों ओ आबादारि आफादनि थाखाय बे खखवाखौ माने हाइलाइट खालामनानै होदों आरोना सरखारनि
औ।
दा बेयाव माने जोंनि जाय आबादारि बिथां जोबोद मुलाम्फा मानो होनोबा ओ बे बेफोरबायदि गभमेन्टजों सापर्ट खालामजानाय प्रडाक्टफोरा जोंनि भारतावल' नङा। गुबुन हादरफोरावबो गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो। ओ हरनो हानायनि एक्सपर्ट खालामनो हानायनि सुबिदाखौ जों मोननो हायो। दा बेवहाय जोंहा खुब ओ ओ मोजां रां बा मोजां बेसेनाव फाननो हानायनि सुबिदाखौ मोननो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङाबो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव, बांसिनै मावजानाय आबादफोरनि बा बागान खालामजानाय,
औ।
बेनि बागै सुंद'यै फोरमायहरनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय।
नगौ थारैनो थारैनो बे नोंथांनि जिहेथु, आयदा एबा टपिक बे मोनसे सावरायनो गोनां आयदा। नंगौ संसाराव जेब्ला सुबुङा देरनानै बायदिसिना खामानि मावनो गोनां जायो एबा संसार जाला जेब्ला समाज जानानै संसार जायो अब्ला बै बिथांमोनहा गावबा गाव न'आव थायो। बारि बागान थायो बेजों थिग बिदिनो नोंथाङा मख'बोनाय बायदि बर'फोरनि आलादा हिसाबै दिनै बारि बागाननि सायाव सावरायनाय। नंगौ थारैनो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गिदिर गिदिर गिदिर बारि बागान खालामबोखानाय। जेरावनाखि गयखौ जोङो नोजोर बोनानै नाहरो योब्ला नुयो मानो होमबा गय गय बिफाङा गय फिथाइया जोंनि धोरोमारि मोनसे ओ धोरोमजों मोनसे सोमोन्दो गोनां। जेरावनाखि जोङो बेखौ इसोर सिबिनायाव गय आरो फाथैखौ जोङो बाहायो। बोदों गोदोनिफ्रायनो बेखायनो जोङो बेबायदि बागानफोरजों एबा फिथाइ सामथाइजों जोङो खाथि सोमोन्दो गोनां मोनसे हारि होननानै जोंखौ बुंनो हागोन
दा खोथाया जाहैबाय बेबायदिनो आंनि ओनसोलाव एबा जोंनि जिहेथु आसामनि आसामाव एबा जोंनि माखासे जिल्लाफोराव जोङो नुनो मोनो गय गय बारि बागानजों लोगोसे आथिखालाव नुबोदों साहा बागानबो साहा बागानाबो आसामाव गोबां जौखोन्दो हिसाबै गासै बुहुमखौनो दिनै एबा जोंनि हादरावनो दिनै साहा लोंहोजोबदों जेरावनाखि ओ फुंनिफ्राय लानानै हर थौजासिमहालागै आलासि सोंनाय हिसाबाव जोङो साहाफोरखौ बाहायो एबा
नोंगौ थारैनो।
साहा होनोब्ला जोङो बयबो मिथिखागौ। जायखौ ब्रेकफास्टनिफ्राय लानानै दिडिनारसिम जोङो इउस खालामनायखौ एबा बाहायनायखौ
थिग बिदिनो दिनै गय बागान जाहैबाय जोंहा साहा बागान जाहैबाय जोंहा थिग बिदिनो आरो गोबां फिथाइ सामथाइनि बागानफोर दङ बे खौ आं नोंथांनो ओ फंनैसो बुंलांनोसै जेरै जोंहा दङ जायखौ बुङो इंलिसाव गुवाफा सुफारि होनो समफ्रेम। समफ्रेम दंफां होनो समफ्रें दंफांनि आबादबो जोङो दाना मैखोमै मावो। आरो बिदिनो थालिर बागान थालिर बागानावबो जोंहा गोबां ओ मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो गोबां बर' सुबुंफ्रा एबा गोबां ओ आसामनि सुबुंफ्रा बेबायदि थालिर आबादखौ मावो। आरो थिग बिदिनो लेसि लिसु होनदों जायखौ
हा नोंथां।
गायनायनि सायाव नोंथां
नङा नङा नोंथां माने मा मा खालायाव जाया आं बेखौसो सोंनाय जादों?
नंगौ नोंथां नंगौ। जोंहा रोखोमै गोबां रोखोमै दङ थालिरा जेरै जोंहा जाहाजि दङ सिनि साम्फा दङ आथिया थालिर दङ। आरो बिदिनो मुनुवा थालिर दङ जों आरो बिदिनो अमृतसागर दङ बिदिनो जोङो बायदि रोखोमनि थालिर थालिरफोरखौ आबाद मावो। गाहायै जोङो जाहाजि थालिरफोरखौ बांसिनै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। नाथाय गासिबो थालिरानो गावबा गावनि मोनसे ओ मा होनो बेखौ नोंथां गावबा गावनि मोनसे गुन दंखायो। बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो थालिरखौ गाव बागाव मोनसे जायगायाव लानानै बेखौ बागान खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। थिग बिदिनो थाइजौ थाइजौखौबो बागान खालामो नोंथां आरो बिदिनो नालेंखर नालेंखर बा जेरै नोंथाङा बुंदों जों आसामाव बांसिन नुनो मोनो साहा बागान आरो गय गय बागानखौ नङा होमबा नोंथां? थिक बिदि नोंथाङा दा नैबेनि नैबेनि सायाव आङो सुंद'यै फोरमायनोसै नोंथां बे गयनिफ्राय जोङो सुफारि बानायो आरो गयनिफ्राय जोङो खालारबो बानायो आरो गय दन्द्रानिफ्राय जोङो अवान टाइम इउस जायखौ जोङो ओ चाइना हादराव जों बाहायनायफोरखौ नुयो एबा जोंनि इण्डियाफोरावबो जों नुनो मोनो एबा गुबुन गुबुन हादरफ्रावबो जों बानाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेराव गय दुुनाखंनि गय दुुनाखंजोंनो मोनसे खुरैफोरबायदि बानायो आरो थोरसिफोरबो बायदि बानायो। जेराव जोङो बावहाय ओंखाम जानो हायो अवान टाइम इउस खालामनो हायो। दा नोंथाङा बेफोरबायदि माखासे ओ बाहाय मुवा बेसादफोरनि सायाव बाहायनाय आबादजों लोगोसे सोमोन्दो बिनि सायाव सुंद'यै बुंनानै आयदाखौ थास्लिमदो।
औ।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथां जोंहा बे सुंद' समनि गेजेरावनो जोंनि माखासे बर'फोरनि बागान खालामनाय आदब बा बागान मा मा आबाद खौ बागान खालामनाय जायो बेनि बागै जों मिथिनो मोनबाय दा बे समाव नोंथांजों सावरायनो मोननानै आंनिफ्राय जोबोद गोजोननायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
साबायखर गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां बिदिब्ला बे समाव लाखि